हैल नों-
हेल' नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ सानजौफु समनि आङो नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय।
औ औ आंबो नोंथांनिसिम बे सानजौफु समनि गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरग्रोबाय।
औ
औ
आं नोंथांजों मोननैसो फिसा फिसा आयदानि सायाव सावरायलायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादों आरो नोंथाङा दान्दिसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन थारैनो मानो हाया जानो हागोन। दे नोंथाङा खावलायदो नोंथाङा मानि सायाव सावरायनो सानदों?
औ औ ओ आयदाया ओरैबायदि जाहैबाय ओ गोदोनि जा जोंना आबहावा
औ
मिथिंगा आरो दानि जा बारहावा वा हानि थासारि बेयाव माबायदि नोंथाङा सोलायनाय आरो फाराग ओ माखासे नुनो मोनदों?
औ
बेनि बागै नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना?
औ थारैनो हागोन, मानो हाया जानो? दा जोंहा आबहावा आबहावा होनना बुङोब्ला जोङो जोंनि सोरगिदिं सोलिबाय थानाय जा बारहावा बेखौनो जोङो बारहावा होनना बुङो दा जोंहा गोदोनि बारहावा होनना बुङोब्ला जोङो गियोनो मा मा बुंगोन दा गिबियावनो जोङो गोदोनि बारहावा होनना बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदाय मा मिथिगौना? दंफां लाइफां दंफां लाइफां आरिफोरा गोबांथारमोन गोबां ओ अरनबारिफोर दंमोन जोंहा
औ
बे अरनबारिया जोंनो गोबां मोजां मोजां जोंनो बारहावा होयोमोन अक्सिजेन होयोमोन बेनिखायनो बै गोदोनि जोंना बारहावा जायनोखि बे बारहावाया जोंनि गोदो मोजांमोन पिउरमोन आरो
औ औ
जेरै गोदो गोदाय जोंहा गोबां कल कारखानाफोर गैयामोन
औ
जोंहा बांद्राय दंफां अरनबारि जोंहा दानफायनाय जोंहाबां गुन गैयामोन
औ
सुब बैफोरबायदिनि थाखायनो जोंहा गोदोनि बारहावाया मामोन जोंहा जोबोर साफामोन आरो सांमोन जाय बारहावाया गोग्गोममोन जायनि था दांतो जोंनि गोदो गोदायनि जा सुबुंफोरा सम थांनानै हायोमोन मानो होनब्ला? जों गोग्गो बारहावा मोनजाब्लासो जोंहा ओ जिउआ लावोथ' बेखौनो आरो गोदोनि बारहावाया मोजांमोन दा ओ दिनैनि बारहावा होनना बुङोब्ला जोंहा दिनै माने जोंहा बिराद बारहावाया गुबुंले जाबाय बिराद गुबुंले जानो हमबाय
औ
जायनि जाउनाव जोंनि दिनै जोंहा गरमा बांदों बिदुं बांदों जोंहा दिनै थासारिफोरा माने गुदुंनिख्रुइ गुदुं जालांगासिनो
औ
दिनै बे गुदुं बे थासारिया जे जोंहा गाज्रि जालांगासिनो बिनि जाउनखौ जों नायनो थाङोब्ला जों गोदोनिजों सुनानै नायोब्ला दिनैहाय आरोना जोंहा बे बार आबहावाया दिनै जोबोर गाज्रिनिख्रुइ गाज्रि जालांगासिनो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ
अरनबारिफोरखौ जों बांद्राय नुला
औ
आरो बायदिसिना जोंहा खाथि खालायावनो जोंनि सेर सेरावनो जों गिदिर गिदिर कलहारा कलखानाफोर नुयो
औ
आरो जोंहा बे गाज्रि आरि बेसादफोरखौ जोंनि खाथि खाला जों गारलानाय नुयो बैफोरनि थाखाय जों जोंहा मा जोंनि ओ आबहावा गुबुंले जानायखौ जों नुयो आरो
औ औ औ
ओ जेराव दिनैनि बेलायाव बे बारहावा गुबुंले जानाया बैफोर जाथायफोरनि थाखायनो जों गुबुंले जादों होनना सानो दिनै आंनि बायदिब्ला जों आबहावाखौ जों गोग्गो लाखिनो थाखाय जों गासैबो, दंफां लाइफां गायनांगोन जों बायदिसिनाफोरखौ जों सब साब सिब गुन लाखिनांगोन, जोंनि थासारिफोरखौ जों मोजाङै सामलायनो नाजानां गोन
औ औ
बेना दा जों गावबा गावनो जों जुदि दंफां लाइफां दानबाय थायोब्ला, अरनबारिफोरखौ जों सिलिंखार, खालामबाय थायोब्ला,
औ
फिजा बारहावा बे थासारिया दिनै गुबुंलेनिख्रुइ गुबुंले जालांसिनगोन, आ दा ओ नोंथाङा बे नि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो जे बारहावा गुबुंले जानाय बा गोदोनि बारहावा ने दानि बारहावा, बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायथिनो सानो आंनि सायाव अन्नानै फोरमायनो हागोन ना?
ओ
औ औ
औ औ
एबा जा आबहावानि सोलायनाय बेखौ जोङा रोखा,
औ औ
हमबाय हमबाय ओ दंफां लाइफां दाननाया जोंना बारा जालांबाय,
औ औ
औ बारा दारिमिन माखासे फसंथान बिदिनो ओ कलकारखाना बायदिसिना गायसननायनि थाखायनो बारहावाया गुबुंले बारहावाया
औ औ
औ
बे बेलायावनो उन्दैनि समनि गोबगोब बारहावा
औ-औ।
बेबायदि थासारिखौ जुदि जोङो लाफिननो हायोब्ला।
औ।
बेयावनो जोङो' बिदिनो दंफां लाइफां हाफायनाय। आरो माखासे बि। बिदिनो हाग्रा ओ बंग्रा। बेफोरखौ जो फोजोबस्रांनायखौ जोङो होबथानांगोन आरोखि खोनादोंना नोंथाङा खोनादोंना नोंथां। हेलौ। हेलौ नोंथां।